औ हेलौ औ हेलौ औ औ खोनादो दे
ए नोंथाङा मा खालामदों
अ आ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो आंनिफ्राय जासिहरग्रोननाय थाबाय
औ
आं दा ओरैनो औ ओरैनो जिरायना दंथ'यो आं
औ औ ओ नोंथांनिसिम सिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं एसेसो सोंथि सोंनो नागिरदों जोंहाथ' आबादखौ गोदोनिफ्रायनो मावखायो नङा होनबा औ बे बे आबादखौ जोंहा माबादि मावो नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा बेखिनिखौ ओ आंनियाव सोंथि खालामनानै ओ जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ आबै आबौ मावबो खानाय आबाद नङा होमबा ओ जों दिनैसिमबो बे खौ जों बावनो हायाखै आरो जों बावनायबो नङा आरो जों बेखौ बे खामानि आबाद मावनायखौ जों माब्लाबाबो नागारनोबो हाखानाय नङा
औ हाया
औ बिदिनो जोंहा जेब्ला ओ दैज्लां बोथोर ओ जेब्ला स फैगोन अब्ला जोंहा बेनिफ्रायनो जोंहा ओ गिबि जोंहा फार्स्ट गिबियावनो जोंहा ओ माइखौ जोंहा दैयाव सोमना दोननाय जायो ओ मास मोनसे एबा ओ मास मोननैसो जोंहा ओ बिनि सिगाङावनो ओ माइखौ सोमना दोननाय जायो जोंहा दैयाव औ बेनिफ्राय ओ जेब्ला माइआ गाजा बेरनो हमगोन अब्ला जों बेखौ दैनिफ्राय बो खांनानै ओ जों आबाद थिलियाव जोङो ओ मोसौजों एवनानै ओ जों बे माइ ओ बे फोथारावनो जोङो ओ सारलाना होनाय जायो ओ बिनिफ्राय जोंहा ओ खोथिया बिदां ओंखारबोयो ओ बिनि फ्राय जोंहा जेब्ला खोथियाया जेब्ला गोजौ गोजौ जागोन अब्ला ओ जोंहा बे खौ ओ गायनायनि सम फैगोन बे समफैगोन नङा होमबा बेनिफ्राय जोंहा ओ आलादायै सेराव जोंहा ओ दुब्लियाव जोंहा बेखौ ओ मोसौजों ओ एवनाय जागोन ओ एवनानै जोंहा जे अब्ला ओ हाखौ जेब्ला हाया मोनगोन एवनानै बिनिफ्राय जोंना बे खोथियाखौ ओ फुनाय जायो । बेनिफ्राय फुखांनानै जोंहा बे ओ बे खोथियाखौ जोङो ओ गायनाय जायो फोथाराव ओ बिनि जोंहा ओ माइनि महर ओ जेराव ओ माइनि महर बुंनाय जासिगोन बेखौ ओ माइनि बिदां जोंहा ओ लाबोनाय जासिगोन बेनि उनाव थिग बिदिनो मास मोननै बा मास मोनथामनि उनाव जोंहा ओ माइ बिदां ओंखारनो सम जायो माने बे समाव बेनिफ्राय जोंहा माइखौ मोननाय जायो ओ जेब्ला माइया जेब्ला मोनगोन मोनगोन अब्ला जों बेखौबो सिनायनो मोनो ओ जे माइया मोनबाय बे ओ समाव जोंहा बेखौ फानाय जायो ओ बेनिफ्राय जोंहा बे माइ खाव हाखांनायनि उनाव ओ न'नि सिथ्लाफोराव लांनानै जोङो बे माइखौ जोङो ओ मोसौजों मारा होनाय जायो । बिनिफ्राय जोङो ओ बे माइखौ मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बे माइखौ मोननानै जोङो मिल बायदिसिना मेचिनफोराव सोनानै जों बिनि ओमफ्राय माइरं मोननाय जायो । ओमफ्राय बे माइरंआनो ओ जोंनि आदार आरो दा
औ औ औ ओ जोंहाथ' माइ गायनानै माइ माइ मोनो । ओमफ्राय बे माइखौ ओ आबाद मावनानै जोंहा न'खर सालायनो हायो आरो बेजों लोगोसे लोगोसे जोंहा ओ माइखौ फाननानै जों माबाददि मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन ओ खोब मोजां । सोंथि सोंनायनि आ मुलाम्फाया जोंहा बेनो ओ न'नि ओ न'नि जा कन्दिसन बायदियै । ओ जिथु जोंहा गावनि आंखालनि थाखायसो जोङो माइखौ गायनाय जायो। नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ।
खालनि थाखायसो जोंहाबो ओ माइखौ गायनाय जायो। ओ फारसेथिं जानायनिबो आरो फारसेथिं जोंहा खरस खालामनो थाखाय बायदिसिना मैगं थाइगं बायनाय बा बायदिसिना गावनि गाननाय जोमनाय बायनो थाखाय जों ओ बे माइखौबो फाननानै जोंहा मोननो हायो बेखायनो जों फारनैथिंबो औ फाननोथिंबो जोंहा माने ओ बेखौ बाहायनांगौ जायो। फारसेथिं जानायथिंबो दोननांगौ जायो आरो फारसेथिं गावनि आं खालनि थाखाय रां रुपानि थाखाय ओ बेखौबो फाननानै जोंहा ओ मुलाम्फा दङ आरो।
औ नोंगौ। ओ नोंथांनि बुंनाया मोजाङानो जादों। ओमफ्राय जोंहा ओ माइ लायै माइ ओ बेसेना बेस सेबां बेसेबां ओ जायो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। ओ माइ लायै माइ ओइ ओ बेसेना माने बिदिनो ओ जेराव जोंहा जोसा माइब्रा ओ रनजित बायदिसिना बि दि मुं थायो।
औ नंगौ।
औ बेयाव जोंहा ओ बयनिख्रुइबो दाम बेसेन गोसासिना जोंहा ओ जोसा माइ खौ ओ बांसिन बेसेनाव जों ओ फाननो हायो जोङो ओ बेनिफ्राय जोंहा आरो माइब्रा होननाय दङ। ओ बे माइब्रा ओ माइब्राखौबो जोंहा एसे बेसेन गोसाआव फाननो हायो आरो बिदिनो ओरैनो नर मेल बायदिसिना रनजित बायदिसिना माइफोरखौ बाहादोफोरखौ जों ए से खम बेसेनाव फाननो हायो आरो
औ नंगौ नंगौ जोंहा ओ बेफोर माइ फोरनि बेसेनानो ओ दा रनजित फोरहा जोंहा दा ओ दैज्लां बोथोर नालाय एसे ओ एसे दामा एसे गोसासिन जायो जेरै जोंहा से मनाव से मनाव ओ दाइन जौ दाइनजौ बाजि बेफोरबायाददि राङाव जोंहा माइ मनसेनि बेसेनखौ फाननाय जायो आरो ओ बिदिनो जोंहा माइखौ माइखौ गायनानै ओ जानोबो हायो आरो जों हा गावनि आंखालनि थाखाय ओ रांनि आंखालनि थाखाय ओ फाननानै जोंहा गोबां रां आरजिनाय जायो आरो
औ औ
ओ नोंथाङा माबाफोर सोंनो ओ गोसोआव फैदोंब्ला सोंजागोन
ओ दाथ' जोङो ओ बोथोरनि बागै गायनाय फुनाय माइनि बागैसो जों बे ओ बाथ्राखौ सावरायदों नङा होमबा बिदिब्ला आंबो बे गायनाय फुनायनि ओ बाथ्रा बायदियैनो आंबो माने सावरायगोन बिनि गेजेरावनो ओ जोंहा ओ जिथु बोथोर बे बोथोरा जोंहा मोन द' बाहागोआव राननाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
बे बोथोरनि ओ मोननै माने ओ मोननैखौ आं नोंथांनियाव सोंगोन बबे मोनसेखौ मोजां मोनो नोंथाङा बेयाव आंनो फोरमायहरबानो जाबाय जेराव आं मोननै मोननै बोथोरनि मुं लाग गोन आङो
औ औ
बे मोननै बोथोरनि मुङानो जाबाय मोनसेया जाबाय गोजां बोथोर आरो मोनसेया जाबाय गोलोम बोथोर बे मोननै बोथोरनि बे मोननै बोथोरनि गेजेराव नोंथाङा माबे मोनसे बोथोरखौ साबसिन सिन मोजां मोनो
ओ बोथोराथ जोंहा थांलाय फैलाय नङा होमबा नोंथां बोथोरजों लोगोसे जोंहा ओ समजों बा बोथोरजों लोगोसे जोंहा सोलिनांगौ जायो आं मोजांसिन मोननाय बोथोरा जाहैबाय गोजां बोथोर मानोना जोंहा गोजां बोथोराव ओ जेराव मेराव थांब्लाबो बा दावबायनो थाङोब्लाबो जोंहा गानै जोमै थांनो हायो देहाखौ मोजाङै गानै जोमै जोमफबनानै थांनो हायो नाथाय जोंहा बे गोलोम बोथोर होनना बुङोब्ला थ सानदुं मालाबा अखाबो हायो बेफोरबायदिनो ओ गोलोम बोथोर बोथोराव एसे गरम थासारिखौ नुनो मोनो बेनिखायनो आङो गोलोम बोथोरखौ एसेबां मोजां मोना आरो आंनि थाखाय गोजां बोथोरानो एसे मोजां सिन बोथोर होननानै आं सानना लानो हायो मानोना जोंहा उन्दुनो समबाबो जोंहा खम्बल जोमनानैनो उन्दुनो हायो बहाबा थांनो गोनांथि दङबा जोंहा गावनि देहाखौ जाहा थे जों बार गुसुजों जोंनि देहाया लोरबां जालाङा बिनि हा ओ लंपेन जुथा बा जेकेट बेफोरखौ गाननानै जों दावबायनो हायो बिदिनो आं गोजां बोथोर खौनो बांसिन मोजां बोथोर होनना सानना लायो आरो
औ नोंगौ ओ‌ खोब मोजां मोन नोंथां निफ्रायबो आं बेखिनिखौ मिथिनो मोननानै ओ जोंहा ओ गोजां बोथोराव गोजां बोथोरावबो आबाद मावनाय जायो नङा होमबा मैगं थाइगं लानानै ओ बे गोजां बोथोरनि समाव जोंङो मा मा मैगं खौ आबाद मावनाय जायो ओरैनो नोंथाङा मोनथाम बा मोनब्रैनि मुं बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथांनि सों ओ सोंनायखौ आं फिननाय होगोन ओ जोंहा गोजां बोथोराव ओ मैगंनि आबाद मावो‌ नंगौ जोंहा गोजां बोथोराव ओ लाइ लाफा बेफोरखौ ओ मावनानै जायो बा होनानै जायो ओ लाइ लाफा फालें धुनुजिया बेफोरखौ फोयो आरो आलु बान्दाकबि गाजर बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो जोंहा गोजां बोथोराव बा ओ गोजां बोथोराथ' एसे मेसें बोथोर बो होनजायो नङा होनबा
औ औ नंगौ
बे मेसें बोथोराव जोंहा ओ स मा बेसरफोरखौ फोनाय जायो सबायफोरखौ फोनाय जायो आरो टिसि बेफोरखौ फोनाय जायो आरो बेफोर आबादा बो आबादाबो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो